हेल'। हेल'।
खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय'
औ नोंथां। ओ औ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ आंबो जासि हरफिनाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा मानो कल खालामामोन आंनो?
अ' नोंथां आङो सबायजों साम'जों ओंख्रि जोंनि बर' हारिनि दोरोंङारि ओंख्रिनि बागैसो नोंथांजों एसे सावरायलायनो होननानै कल' खालामनाय जादोंमोन। बिदिब्ला आंङो दोरों आरो ओ नोंथां। औ औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायलांनोसै नामा।
औ औ फोरमायलांदो दे।
औ नोंथां जोङो सबाय साम' संनो थाखाय गिबियावनो। बाजारनिफ्राय बा हाथाइनिफ्राय जोंङो सबाय। सबायखौ बायनानै लांग्रोनांगोन ओ सबायखौ बायनानै। लांग्रोनांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंङो साम'खौबो। बायनानै लांनांगोन आरो जुदि बायाबा जोंङो न' खाथियाव न' खाथिफोरावहाय जोंहा जाम्फैफोर एबा दैफोर दङब्ला जोङो बे दैयावहाय लायनानै लाबोग्रोनांगौ जायो ओ जोंङो साम'खौ लाबोनानै डरेक् जानो नाङा जोंङो साम' खौ साननै सानथामसो दोननांगौ जाहाथे ओ साम' सामनि मैलाफोरा खारो ओ बेनि उनाव जोंङो साम'खौ दैयाव सोमनानै दोननानै। जेब्लानाखि साम'आ सानथामस जायो जाजानाय जायो अब्ला जोंङो बे साम'खौ। ओ दाखोनखौ गारनानै साम'नि दाखोनखौ गारनानै। ओ बिनि उनाव जोंङो साम'नि फिथुखौ गारनानै एबा दानस। थुनानै जोंङो बेखौहाय दोआवहाय। एबा थौ यावहाय। मोजां सुनांगौ बिनि उनाव जोंङो साम'खौहाय। मोजां फु नांगौ फुनायनि उनाव। जोङो साम'खौ एसे जों खोल खालायनांगौ जाहाथे साम'नि मैलाफोरा गयो साम'खौ जोङो। बिखंङै जायालासे जोंङो एरख'नानैबो जानो हायो। एरफ'नानै जायोब्ला जोंहा ओ मोजांसिन जायो। ओ नाथाय बांसिन सुबुंफोरानो साम'खौहाय। बिगुरैनो जायो बेनि उनाव जोंङो साम'खौ सायखांनानै लानायनि उनाव जोंङो। ओ सबाय जोंनि बे बायनानै लाबोनाय सबायखौ। सुनानै ओ साराय गुदुं। साराय गुदुङावहाय एवनांगौ जायो साराय गुदुंङाव। एवनायनि उनाव जोंङो जेब्ला बे जोंनि सबायाहाय। एवखांगोन अब्ला जोंङो बे सबायखौ। ओ गुसु जानो थाखाय लांदां जायगायावहाय। संग्रफोराव ओ गुवारै गुवारै। फुवारनानै एबा फेनलानानै दोननांगौ जायो जाहाथे गुसु जायो बेनि उनाव। जेब्ला सबाया गुसु जागोन अब्ला जोंङो बेखौहाय। होख्रेमनाय जायो सिलपाथायाव होख्रेमनाय जायो। आ बिनि उनाव जेबोब्ला। जोङो बेखौहाय होख्रेमखांगोन अब्ला जोङो बेखौहाय। मनाफोराव बा उवालाव सोनानै एसे एसे देरहामनाय जायो जाहाथे बिनि बिगुर फोर आरोबाव साबसिन गुनाय जायो। बिनि उनाव जेब्ला बेबायदि खालायगोन अब्ला जोङो संग्रायजों एसे जाव होनाय जायो जाहाथे जोंनि बे बिब'फोरा बिगुर बुनानै थानायफोरा जावोब्ला खारो बेनि उनाव। जेब्ला बेबायदि खालायखांगोन जोंङो ओंख्रि संनो थाखाय ओ। बे सबायखौहाय नांगौसे जखा सिग लानानै जोङो। जोंनि बे थौआवहाय एबा जोंनि बे आथिखालनि मुगा। ओ कुकार होनो जायखौ बेवहाय जोङो होनानैहाय संख्रै बो होफानांगौ लोगोसे। होनानै जोङो बेखौ गेस सावहाय एबा गेसावहाय जानांगौ जायो बेखौ जोङो खनब्रै बिदिनो जिबारसो गाबहोनांगौ जायो। जाहाथे जोंनि सबाया मोजां रुयो। बेनि उनाव जेब्ला सबयावहाय रुइगोन रुइ खांनायनि उनाव जोङो गुबुन फारसेथिंहाय सारायावहाय साम'खौ एवनांगौ जायो साम'खौ एवनो थाखाय जोङो सिगाङावनो सामब्रामखौ हानानै लाग्रोनांगौ जायो। सामब्रामखौ हानानै लानांगौ बानलुखौ हानानै लानांगौ बेनि उनाव जोङो जेब्ला सारायगा दुंगोन अब्ला जोङो थावखौ हरनांगौ थावा जेब्ला गुदुंगोन गुदुं जागोन अब्ला जोङो गुदुं जायोब्ला जोङो बे जोंनि साम' बहाय हरनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो साम'खौ थिखसे मोजां एवनानै लानांगौ फ्राम फ्राम आ बेनि उनाव जोङो बेवहाय संखै संख्रै हालदै मस्ला सामब्राम गुफुर बायदि हनानै एसे एवनानै खोबलाय मालाय खालामबाय थागोन हखांनायनि उनाव जोङो खारैखौ हरनाय जायो खारैखौहाय होनानै जोङो बेवहाय दै होनाय जायो। ओ दै होनायनि उनाव जेब्ला जोंनि साम'आ एसे ओ मोजाङै रुइगोन ओ बिनि उनाव जोङो जोंनि बे रुनानै लानाय साम- सबायखौहाय होसननांगौ जायो। जेब्ला जोङो सबायखौ होसनखांगोन अब्ला जोङो बे ओंख्रिखौ जोंनि सबाय सामावखौहाय मोजाङै एरबाय थानांगौ जोङो बेखौहाय खोबहावनानै दोननो नाङा खोबलायबो खोबलाय खालामबाय थानांगौ जाहाथे जोंनि बे सबाय आरो साम' ओंख्रियाहाय गोदौफावा गोदौफुयोबा नाथाय जोंनि ओंख्रिया थावनो नागिरा बेनि उनाव जेब्ला जोङो बेबायदिनो खोबलाय मालाय खालामबाय थाफांगोन एरबाय थागोन अब्ला जोंनि बे ओंख्रिया जेब्ला खन' जागोन अब्ला जोङो बेवहाय ओ संख्रि साखिनांगौ जायो संख्रि साखिनानै संख्रिया नांदोंब्ला जोङो बेखौहाय संख्रि होनांला संख्रि नाङाखैबा जोङो संख्रि होनांगौ। ओ संख्रि नांखांनायनि उनाव जोङो जोंनि बारिफोराव ओ एबा सिथ्लाफोराव गंगार दुन्दिया दंबायबायोब्ला जोङो बेखौ सनानै फिसा फिसा हाब्लेनानै जोंनि बे ओंख्रि गारनांगौ जायो। खांनायनि उनाव जोङो बेखौहाय आरो मोजाङै एरनांगौ जायो दसे सम। बिनि उनाव जेब्ला मोजाङै जागोन अब्ला जोङो बे जोंनि सबाइ ओंख्रिखौहाय खांनांगौ आरो नोंथां ओमफ्राय सबाय ओंख्रिया जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेखौ जोंनि बर' हारियाल' नङा आथिखालनि जुगाव गुबुन हारियाबो जानाय जायो। आ बेबायदिनो ओ आंनि बे सबाय ओंख्रि संनायाहाय ओ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथाङा आंनि सिगाङाव माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
आं नोंथांनि सिगाङाव एमाव जोंनि बर' हारिनि एमाव बानायनायनि बागै एसे फोरमायनो सानदोंमोन।
अ नोंथां फोरमाय
एमाव बानायनो थाखाय जोङो सिगाङावनो नांगौ ओ सेरसे जौखा माइरं माइरंखौ जों खेरखायाव सुनानै दसे दै गसर होनो थाखायहाय दोननोसै आरो ना आधा घन्टासो सुनानै मोजां ‌ ना लानानै माइरंखौ आधा घन्टासो दैखौ गसरहोनो थाखाय दोननोसै बेनि उनावहाय एमाव बानायनो थाखायथ' जों बेलेग बुस्थुबो नांगौ जेरैहाय ओ थालिर बिलाइ, लोखोना बिलाइ आरो गंगार राखेब आरो खायफा मानसिफोरा ओ आनारसनि बिलाइखौबो होयो होनो एमावआ गोदै जानायनि थाखाय। बिथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ बेखौ बि फोर बिफोर बिलाइफोरखौ जमा खालामनानै लाखानोसै ना खानानै सु नानै लाफानसै दै गसरगौमानि माइरंआ जेब्ला दैया गसर खाङो अब्ला हाय जोङो जेराव देगोन जोंथ' माय जोंनि बर' हारियाथ' उवाल उवालावनो देयो। जोङो उवाल आरो गाहेनखौबो मोजां सुनानै फोरानखानांगौ जायो एमाव देनायनि सिगां। जोङो जेब्लाहाय रानो ए उवाला ओमफाय माइरंआबो जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला जोङो माइरंखौ जे जों माइरंखौ दै सरदोंमोन बेखौ उवालाव होनानै मो जां देग्लिनोसै आरो ना माइरंआ मोजां गेब्लेेजासे गाहेनजों दे-देग्लिनोसै देग्लिखांनायनि उनावहाय जोङो बि जे बिलाइफोरखौ खानानै लादोंमोन थालिर बिलाइ लोखोना बिलाइ आरो गंगार राखेब आनारस बिलाइ बेफोरखौ जे खानानै लादोंमोन बेफोरखौबो सिखाजों मोजाङै फिसा फिसा हानानै माने गिदिर गिदिरबा गेब्लेनो खस्थ' जायोखाय जोङो फिसा फिसा हानानै हरो आरो ना। फिसा फिसा होनानैहाय जोङो होनोसै जे माइरं जे उवालाव जोङो माइरं देदोंमोन बे उवालावनो माइरंनि सायाव जोङो बिलाइखौ बिलाइफोरखौ होनोसै आरो ना। बिलाइफोरखौ होखांनायनि उनाव जोङो गाहेन जों बे बिलाइफोरखौबो मोजाङै गेब्ले गेब्लेेजासे देग्लिनोसै देग्लिखांनायनि उनावहाय जों इखौहाय संग्राइफ्राव एबा बेलेग मोनसे जायगाफ्राव मोजाङै बरनजोबनोसै उवालनिफ्राय। बरनखांनायनि उनावहाय जोङो सालिनोसै आरो ना सान्द्रिजों सालिनानैहाय जे गथा गथा थाबावो बाखि माखासे गेब्लेयै मोजाङै गेब्लेयैफोर खौ हाय आरो फिन खनसेखौ जोङो उवालाव देबावनांगौ जायो। मोजां गेब्लेहोनो थाखाय गेब्लेयैफोरखौ देखांनानै बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेफोरबो मोजाङै गेब्लेयो जोङो बैसोर गेब्लेखानायजों मोजां दोननानैहाय जे दै होनानै जेरै जों आथाखौ नायो रुटि बानायनो थाखाय आथाखौ एसे दै होनानै नायोना बिदिनो दै होनानैहाय नानोसै आरो ना नानायनि उनावहाय जोंङो जेब्ला मोजां गुरै जायो बियो अब्लाहाय जोंङो गल गल खालामनानै बेखौ एसे एसे फिसा फिसा माबानानै गन गल खालामनानै माबानोसै आरो ना गल गल खालामना लानोसै गासिखौबो
गल गल खालामखांनायनि उनाव बियो बेखौ दाब्लि दाब्लि खालामबावनोसै आरो ना नार्स नारसिन होनोसै गल गलखौ बिनि उनावहाय जों संग्रायाव संग्राय मायाव जिगाबखौ होनानैहाय बे जों जे दाब्ले दाब्ले खालामदोंमोन बेखौ बेखौ जोंङो गासिखौबो मोजां फसलना दोननोसै आरोना। फसायनानै दोननोसै बेखौ सिथााब होनांङा माने मोजां दोननांगौ। ओमफफ्राय बिनि उनावहाय दोनखांनायनि उनाव जोंङो सान माबा सथ्रिफोरखौहाय खोबना दोननांगौ जायो आरोना बिनि उनाव जोंङो साननै सानथामसोनि उनाव नाय फिननोसै खि बियो गुफुर रं जादोंना जायाखै एबा गोरा जादोंना जायाखै खौ नायनांगौ साननै सानथामनि उनाव नायखांनायनि उनाव जेब्लाहाय एमावा गुफुर रं जायो ओमफ्राय गोरा जायो अब्ला जोङो बेफोरखौ जौफ्राव होनो हाबाय आरोना आरो आं बिथांनो जोंनि बर' हारिनि जौ फिनायनि बागैबो एसे खोन्थानो सानदों
औ नोंथां
जोंनि बर' हारिखौ जों फिनो थाखाय जों सिगाङावनो नांगौ एंखुर
जोंङो सिगांङावनो अरदाबावहाय दै गिदिर लानानै बेहाय दै होनानैहाय दैखौ फुदुंग्रोनांगौ जायो गोदौहोग्रोनांगौ जायो ग्लब ग्लबनो गोदौखांनायनि उनाव जेब्लाहाय दै दैया गुदुं जायो गोदौवो अब्लाहाय जोंङो इंखुरखौ होसनहरनोसै इंखुरा जेब्लाहाय ओंखाम बायदि जायो एसे गुरैयैनो मोजां ओंखाम बायदि जेबोब्ला जायो जेब्ला मोनो अब्लाहाय जोंङो अरखौ एसे बोस्राना होनानैहाय जोंङो ओंखाम मानेे माबा होनोसै ना सोरोम होनोसै बे समावनो जेब्ला सिमाव सरमो अब्ला जोंङो प्लास्टिक प्लास्टिकफोरखौ सुनानै लाखानो जे प्लास्टिक बाल्थिं आरो मानि फिसनाय जौखौ दोननो थाखाय बाल्थिंबो नांगौ नालाय ओंखायनो बाल्थिं जान्थाफोरखौ सुना लाखानोसै आरोना बिनि उनाव जेब्लाहाय माइरं बेजों एंखुर संना लानाया सोरोमो अब्ला जोंङो माबायाव बरननोसै प्लास्टिकआव बरनना दोननोसै बरनखांनायनि उनाव बेखौ मोजां फेनलायो आरोना गुसु जानायनि थाखाय मोजां मोजाङै प्लास्टिक गुवार पेनलाना दोनो फेनला खांनायनि उनावहाय जेब्लाहाय गुसु जायो बियो गुसु जाबा जोंङो ओरैनो फिसा खावसेसो एमावखौ जों जेब्ला नायदों एमावआ बे एमाखौहाय जों खावसेजों सिफायनानै मोजां सिग्लिनांगो आरोना गेब्लेेजासे माने गथा गथा गोरा गोरा थायो नालाय ओंखायनो गेब्लेेजासे मोजां सिफ्लेनानैहाय बेखौ एंखुर संनायाव जे जों जुमाय बानायदोंमोन बेहाय होनोसै आरोना सारनानै होनोसै ओमफाय सारखांनायनि उनाव बेखौ मोजां लगायनोसै गाैबो माबाखौ एंखुरखौनो मोजां लगायना होनोसै आरोना होखांनायनि उनावहाय जोंङो जे बालथिंआव माबादोंमोन बे बाल्थिंखौ बालथिं सिङावहाय जोंङो जान्थाखौ गेजेराव दोननांगौ जायो गेजेराव दोननायनि उनावहाय